हेल'
हेल' नोंथां?
औ नोंथांया फिरि ना?
ओं फ्रियैनो दंङ नोंथां।
अ अब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो जागोन ना नोंथां?
ओं जागोन जागोन सावराय जायो।
अ अब्ला जों दिनै जानबुं बा जेखौ जों मबाइल होनो बिनि बागै एसे सावरायनोसै ना?
औ जायो दे सावरायजागोन दे।
औ दे स' आं फोरमायग्रोनोसै एसे बिनि उनाव नोंथांङा फोरमायबानो जाबाय। थ' जों औ औ जों नायनो हायो जे मानि दानि जोंनि जे मदार्न जुग दंङ। बेहायथ' जोंनि जानबुं बा जेखौ ज' मबाइल होनो बे नंङाबानो सासेबो मानसियानो थानो हाखाला आरो।
नोंगौ अ?
थ थानो हानायनिल' आरो खोथा नंबा मानि खामानिफोर जेखौ जों नायो बे खौनो जेराव जों नायो बेयावनो मानि मबाइल नंङाबानो जाला। पेमेन्ट बा जों फैसा होनाय होन अबेबा अबेबा जायगाफोराव। केसखौनो लाबावला आरो अनलाइनसो लायो आरो। बेखौ अनलाइन खालामनोबाबो जोंनो जानबुंनि मानि मदद नांगौ जायो आरो ना। त' आरो सोरबा जों मा होनो स्टुदेन्ट बा फरायसा होन बे-' सोरबो माने फरायनो बा माबा मोनसे आ डकुमेन्ट लायनो कलेज बा स्कुलनि खामानि लायनाय बेफोरावबो जोंनो माने जानबुंखौ नांगौ जायो आरो ना। आरो जोंनि जे माने अफिसनि खामानि बा सोरबा माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनानै दं। बेफोरखौ जोंङो खबर लालायनो बा माबा मोनसे आ खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिनो फैसा हरनो अब्लाबो जोंङो जानबुंखौनो बाहायो।
औव औव।
थ' बे जानबुं नंङाबानो माने मानसिया दा थानो हाला आरो दानि जुनि सुबुं माहारिफोरा थानोनो हाखाला आरो औ नंगौ आरो बिनि सायाव मा होनो जोंङो ओ डेलि निउसबो नुयो आरो ना जानबुंङाव सोरबा माबा फोराव अबबा मोनसे सोरहाबा माबा मोनसे खहा जादों अबबा मोनसे जायगायावलायनो। दैबाना जादों अबबा मोनसे जायगायावलायनो माने मानिबा बिदिनो अर खामलायनाय दावराव जालायनाय बेफोरखौ जादों बेफोरखौ जों मानि जानबुंआवनो दानि जुगाव नुनो थाङो। बेफोर बुस्थुआथ' गोदोहाय जोङो मिथिनोबो थाङामोन सोरहा मा जालायदों।
नंगोदा औ।
औ औ आरो दाथ' बिनि थाखाय जानबुंनि थाखाय माने बिराद माने जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय बिराद माने ओ ओ मोद मदद जादों आरो ना। जेरै- जोङो गोजान-गोजान जायगायाव फैसा हरनो बिराद खस्थ' जायोमोन। बेंकफोराव थांनानै जोङो लाइन जानानै बेनि एकाउन्ट नाम्बार बा माबा मोनसेलाय होनो बेहाय हरनांगौ जायोमोन गोदोहाय बेफोरबायदि बुस्थु गैयामोन आरो ना। जोङो जानबुंआवनो इउ पि आइ पेमेन्ट ओ माबा ओ पेटिएमनो गुगोल पे नो फने पे नो, बा भिम इउ पि आइ पेमेन्ट नो बेफोर बुस्थुनि मददैनो जोङो फिसा बा गिदिर एमाउन्टखौनो जों हरनो हायो आरोना। थ' बे मोनसे मददानो जाखाबाय जोंनि आरो दानि जुगाव कलेजफोरनि लेखाफोरखौ जोङो मोननो थांनो नागिरलाबाय आरो बारा। माबा मोनसे उम ओ गोदोनि जे ओ बिजाबफोर थायोमोन। बेफोराव जोंनि दानि गोदान गोदान जे कर्स थायो बेफोरखौ मोनजोबनो नागिरा बे बिजाबखौ जोङो दाना मा होनो। अनलाइनाव मोनगोन आरो बे जानबुंनि मोदोदैनो मोनगोन। थ' जों फरायनायावबो बिराद साहायक मोनो आरो बे जानबुंनि थाखायनो आरो जोङो माबा मोनसे जोंहा खैफोदाव गोग्लैनानै थादोंलायनो जों बहाबा थांदोंमोन दाना बेहायनो जोंनि गारिनि पेट्रला जोबनानै होबाय बा बिदिनो जों बहाबा थाबथानानै थाबाय अब्ला जों सोरखौबा लिंहरनांगौ जायोबा जानबुं नङाबानो जाया।
सैथो औ।
औ औ। जोंनि थांनाय फैनायनि ओ जानाय लोंनायनियावबो बे बिराद मदद होयो। आरो माबा मोनसे जों गोदान बुस्थु जेखौ जों मिथिलाय लाङा जों गोदोहाय बुस्थुफोरखौ मिथिनो थाखाय लाइब्रेरिफोराव थाङोमोन आरो जों जुदि स्कुलफोराव लाइब्रेरि दङबा जोंनि फरायसालिमाफोराव लाइब्रेरि दङमोनबा जोंनि कलेजनियाव लाइब्रेरि दंमोनबा जों माबा मोनसे बुस्थु मिथिनो लुुगैदों अब्ला जों डिक्सिनारि होननाय बुस्थु बायोमोन। बा लाइब्रेरियाव थांनानै जोङो बिजाबखौ नायगिरहैनांगौ जायोमोन खि बेनि बागै बेहाय माबा मोनसे लिरनाय थागोन ना। खिन्थु दा जों बे बुस्थुखौ जोंनि जानबुंआव खनसे इन्टारनेट सोनानै नायबानो आरामसे माने मेलला हाजार हाजार बुस्थु मोनबोयो आरो जोङो नायनो मोनो आरो बेहाय।
औ औ।
माने बिराद हेल्पुल आरो आरोना बिराद माने साहायक होबोबाय बे जानबुङा जोंनो थाखाय। खिन्थु बिनि माने मोनसे दिडिसएदभान्टेज बा जोंनि खहाबो थायो आरोना। बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन जे जानबुंनि खहाफोरा मा मा जे थानो हायो।
औ औ नोंथां। दा नोंथाङासो फोरमायखाबाय माखासे मुलाम्फा फोरनि अनगायैबो जोंना आरो
गोबां मुलाम्फा जेरै जों दा जों सानैजों रायज्लायबाय थादों बेबोथ' मोनसे जानबुंनि मदद जोंनो जों रदों नालाय, नोंथाङा मा खालाम दोंबा नोंथाङा फ्रि नामा? सानजौफुनि जाखांबायना? बेफोरबायदि जों रायजलायहरनो हायो खबर सोंलायनो हायो।
ओं मुलाम्फाया नोंथाङा माखासे मख'लांनाय बेजों लोगोसे आरो जोङो गोबां मुलाम्फा नुबावनो मोनो जेनेबा जानाय लोंनाय अर्दार खालामनाय बा गस्ला लंपेन् अर्दार खालामनाय गासैखौनो जों मबाइलजों मावजोबनो हायो दायो।
बेजों लोगोसे जोङो माबा मोनसे रेसिपि संनो रोङाबाबो जों मबाइलाव नायनानै सोलोंनो हायो।
अबेबा माबा मोनसे मन्दिर बा मायबा मोनसे बेरायग्रा जायगा, बेफोरखौबो जोङो मबाइलाव नायनानै ओ माने मोनसे गोग्गानाय बा बेरायहैदों बायदि जोङो मोनसे फिल लानो हायो आरो।
औ।
बेफोरजोंनो लोगोसे ओ मुलाम्फायाथ' नोंथाङा मख'लांखाबाय आरो खहा होनना बुङोब्ला जों माने माखासे मबाइलफोरखौ बाहायनो रोङोबा गोबां मुलाम्फा, आरो बाहायनो रोङाबा गोबां खहा।
बेहाय खहा होनना बुङोब्ला जेनेबा खायफाफोरा बेयाव माने मोजांल' नङा गाज्रिबो सोलोंनो हायो मबाइलजों, बेबायदिनो माखासे गाज्रि गाज्रि लाइन बा माबा मोनसे नोङो मोजां सोलोंनायनि अनगायै गाज्रि सोलोंनो थाखाय सोरबा गाज्रि बिनानैनो ए बा गाज्रि सोलोंनो हायो। बेफोरबायदि माखासे खहाफोरबो दं आरो मबाइलाव।
औ। बिदिनो गोबां जोङो अबावबाफोर थाङोब्लाबो नों जायगाफोरखौ मिथियाखै बा बेहाय लकेसनफोर जोङो नायनो हायो। लकेसन नायनानै जोङो बबेथिं थांनांगौ लामाया अबेथिं बा जोङो बेथिं थांबाथाय बेखौ जों थांनो नागिरनाय जायगाखौ मोनहैगोन नामा? बेफोरखौ मिथियो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय बेमार आजार जानायाव जेरै नोंथाङासो बुंलांबाय पेमेन्ट हरनायजों लोगोसे जोङो खबर लानो हाबाय नोंथाङासो बुंलांबाय फैसा जोङो हरनो हायो गोदो बेंकआव नंगौ गोदोयो बेंकआव जोङो लाइन जानानै बा गोबां सम जोङो इदिनो गसंनानै जों नेनानै फैसाफोरखौ हरनो गोनां जायोमोन।
उम
दायो जोङो थाबनो गोसो जाबानो माने जोङो माबानो हायो ओ मबाइल जोंनो हरनो हायो। बेजों लोगोसे माखासे इनकाम ओ अनलाइन इनकाम बा अनलाइन अनलाइन बिजनेस फोरबो जोङो माखासे गोबां मावनो हायो जों मबाइल जों खामायनोबो हायो।
अनलाइन आजिखालि गोबां जोङो फ्लिपकार्टआवनो होन बा माबा मोनसे कम्पानिफोरखौ लानानैनो होन आर सि एम बाबो जिखुनु जोङो अनलाइन मबाइलजों बा ईउटुबफोरा आजिखालि गोबां नुनो मोनो बा इन्सटाग्रामफोरखौनो जों गोबां नुनो मोनो माखासे गोबां बर'फोर बा गुबुन जाथिफ्राबो गोबां जो-जोङो इउटुब फेसबुक खुलिनानै माखासे रांखावरि खामायगासिनो बा फालांगि बेजोंनो मोनसे जों गावनि आन्था गाननाय जोमनाय संख्रि बानलुखौ जोङो बेजोंनो दिहुनगासिनो खायफाया।
मोनसे इनकाम जोङो जेनेरेट खालामनो हायो आरो मबाइलजों बेफोरबायदि जोङो खुलिनानै लानो रोङोबा बा सोरबा बाहायनो रोङोबा मोजां। औ ओमफ्राय नोंथांनि मिथिनायाव आरो मा माखासे औ खहाफोर दंबावोबा नोंथाङा बुंनो हागोन
औ औ दा जेरै नोंथाङा माखासे खहाखौ फोरमायलांबाय आरो ना। औ आं माखासेखौ फोरमायनो सानदों आरोना जेरै दानि जुगनि गथ'फोरा जों नायनो हायो जेखौ नायो बिनि आखायावनो बे जानबुं होननाया थायो आरोना। बिसोरो गेलेनाय होननायखौ बावबाय दा मानसिनि बा गथ'फोरनि देहाया गेलेनायजोंसो साइस्थ' जायो बा बयजोंबो मिलायलायनानै गेलेलायबासो बिसोरो देनांहाय कामिउनिकेसोन होननाय बुस्थुखौ रोंगोन आरो ना। फोरा न'निफ्रायनो ओंखारनो रोंला गोदोनि बायदि खेला गेलेनाय बा फोथारफोर थांनानै बिदिनो ओ बयबो ज' ज' लोगोफोर जानानै गेलेनाय बेफोर बुस्टुयानो गैला आरो गथ'फोरनाव दानि जुगाव। बेफोर जाहैबाय जानबुंनि थाखाय औ औ थ' बे मोनसे खहा जाहैबाय आरो ना गथ'फोरनि थाखाय आरो बे आरो मोनसे दंबावो जाहैबाय जोंनि जे स्टुडेन्टसफोर दङ जोंनि जे ओ फरायसाफोर दङ कलेजनि बा स्कुलनि होन बेफोरो बिसोरो जाहैबाय माने ओ फरायनायनि अनगा दस्रा बुस्थुखौ नायनांगौ नायजायो खिन्थु माने अभार अभार नायग्रा जाबाय आरोना समाय मथे मा समाव फरायनांगौ समाय मथे मा समाव नायनांगौ समय मथे मा समाव गेलेनांगौ बा दस्रा खामानि मावनांगौ बेफोरखौ बावगारलांजोबबाय मानसिफोरा। दानि जुगाव मानसिफोरा न'निफ्राय ओंखारलायला। जोंनि बे इयुथ जोंनि जे फरायसा- फोर बिसोर ओंखारलायाबा ज' ज' थालाय लायाबा ओ मारै मानि जोंनि हादोरा मोजां जागोन आरोना बेखौनो आं सानहरो आरोना ओ जुदि माने बेफोरखौ नायोबा बिसोरो थायम मथे दानि जुगाव सोलोंथाइ लानो रोंनांसिगोन। बायहेरानि जायगायाव ओंखारनानै जानबुं सिङाव हाबसोनानै थाबाय थानानैथ' जानाय नङा नालायथो। बेफोरखौनो आं सानो आरो। ओ जोंना टाइमाबो जाबाय नै नोंथां अब्ला दोनजासिगोन नामा दिनैनि थाखाय?
औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ दे।